हेलौ गोजोन फुं फुंबिलि
गोजोन फुंबिलि नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ'?
ओ दङ' मोजाङैनो दं ।
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां आनान गसाइनि अबं लावरिनि अननायाव आसा खालामो नोंथांनि न' खर आरो नोंबो मोजाङैनो दं होननानै
नोंथांनिसिमबो आसा खालामना थाबाय
औ औ नोंथां औ सिखारबाय नोंथां दा बावैसो सिखारबाय । हाथाइ फुबाय दुगैबाय लोबबाय
औ औ नो नोंथांनि बेसेन गोसा बे समखौ आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो
नोंथांनियाव नोंथांनियाव आं मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों नोंथाङाथ' गोजानाव थांलुबाय थायोना
औ औ नोंथां सोंनो हागोन मानि सोंथिमोन नोंथां?
ओ आंनि सों सोंलुआ बेनोदि आङो ओम फेमिलिजों एबा न'खरनि सुबुंखौ लानानै आङो दाबसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन ।
अ नोंथां नोंथाङा बे गरम बन्द'वाव बेरायनानै फैनो नागिरदों नामा?
औ औ औ नोंथां नैबे ओम गरम गोलोम बोथोरनि बन्द'आव आङो बेरायनो लांनो नागिरदोंमोन आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ ओरैनो माबायदि जेनेबा गोजाननि बारहावाखौ थांफेराखै नालाय इसे सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंथांनिसिम
नोंथाङा बबेयावसो थांनायनि थांखि लादों अबे जायगायाव? आसामावननि जोंनि आसाम सामनि सिङावनो थांनो ना जोंनि आसामनि बाहेराव थांनायनि थांखि लादोंमोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होगोन हागोन नामा नोंथां?
हा हागोन नोंथां थांनो आङो गो बै जोंनि खाथिनि हादोरनि ओरै बायेरायाव थांनो नागिरदोंमोन बै खलखातायाव
अ कलकाता सिटि अ बेखौनो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेखौनोमोन ।
नाव एसे गियान नांगौ नामा कलकातायाव बोरै सौहैयो बिखौनो नोंथाङा आंनाव सोंथि सोंनो नागिरदों नामा?
औ - औ नोंथां आंनो एसे गियान नांगौ अ माने आं गोजानाव बांद्राय थांला बाया नालाय आंङो नोंथांङाथ' ओरैनो थांलाबाय थानाय होननानै मिथिदों आंङो मिथिनायाथ'
औ नोंथां नंगौ - नंगौ नोंथांङा थारखौनो मिथिदों
ओरैनि बारहावाखौ आंबो मोनथियाना मारोरैहाय मा खालामनांगौ बबेयाव थाहैनांगौ बेखौ
अ हागोन हागोन नोंथां नोंथांङा बेबायदिब्ला खोनासंलांदो नोंथांङा गिबियावनो आं नोंथांङा अबे जायगानि आं बेखौ सोंगोरो हाग्रगोन नामा नोंथां
औ आंङो आंङो आसामनिनो ओमफ्राय आंनि जिल्लानि मुंङा जाहैबाय चिरां आंनि औ आंनि गामिनि मुंङा जाहैबाय गुरुबास
बेबायदिब्ला नोंथां नोंथांङा जुदि कलकातायाव थांनोबा नोंथाङा उरां गाथोन नंङाबा रेलगारिनि मदरै थांनो हागोन नोंथांनो आंङो रेलगारिजों थांनायनि मददखौसो खिन्थानो हागोन नों थां मानो होनबा आंङो दिनैसिम बिर खंदिङाजों थांफेराखै नालाय बिदिब्ला आंङो रेलगारिजों थांनायनि आदबखौनो खिन्थानोसै नामा नों
औ आंबो नोंथां बेखौनो सोंनो नागिरखा दोंमोन माने एसे थाखा फैसाबो प्रब्लेम जायोना उरां जाहाजजोंबो थांनो ओंखायनो रेलजों गारिजों थांनायनि बेब'स्थाखौनो लादोंमोन जों ज'नो
अ बिदिब्ला खोनासंदो नोंथां नोंथाङा बेयाव थांनो थाखायब्ला गिबियावनो नोंथाङाथ' ट्रेननि टिकेटखौ दाननांगौ होननानै मिथिखायो गिबि गिबियावनो नोंथांङा सरायगाट होननाय ट्रेन दङो बे माबानिफ्राय खारो ओ गुवाहाटिनिफ्राय बियो कलकाता हावरा स्टेसनसिम थाङो नोंथाङा गुवाहाटियाव थांङालासे बिदिनो निउ बङाइगाव जांसन होननायाव बे ट्रेन रेलगारियाव गाखोनो हागोन बियो बेलासिनि थाम बाजि ब्रै बाजि थामजि मिनिटनिफ्राय खारजेनो बियो नोंथांङा बेयाव गाखोनानै अखानायै फुङावनो माबायाव ओ कलकातानि हाव हावरा स्टेसनाव मोनहैगोन नोंथां नाथाय मोनसे खो औ नाथाय मोनसे खोथा नोंथां रेलगारिनि जानाया जेबो मोजां जाया गोथाव जाया बेनिखायनो नोंथाङा जाग्रा आदारफोरखौ न'निफ्राय लाबोखायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो नों थां औ-औ रेलगारिनि जानाया मोजां नङा नोंथाङा बेखौ जाब्ला लामायावनो उदै गाज्रिबो जानो हागौ बाज'नायबो जानो हागौ खिनायबो जानो हागौ बेनिखायनो न'निफ्राय ला बोनाया मोजां जागोन होननानै सानो आं ओमफ्राय नोंथाङा फुङावनो बैयाव स्टेसनाव मोनहैगोन बा बाजिसो फुंनि बा बाजिसो समायाव मोनहैगोन ओमफ्राय नोंथाङा मोनै खांनाय लोगो लोगो लोगोनो जोंनि बै स्टेसननिफ्राय गारि हमनानै मोनसे हटेलाव थाहैनो हागोन नोंथां बे हटेला जोंनिनो आसाम सरखारजों बानायजानाय जायखौ एबा बड'लेण्ड सरखारजों बानायजानाय जायखौ बुङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस
औ बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस औ खोनादों खोनादों ओं बे बड'लेण्ड बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव थाहैनो हागोनना होमबा जों नोंथां औ
औ निउ टाउन होनो ओमफ्राय बेयाव था बेयाव बांसिनानो खामानि मावग्राफ्रा जोंनिनो हारिनि जाजोबो बर'फोरानो नोंथाङा बेयाव थानो हागोन एसे खम बेसेनावनो मोनो आरो नोंथां बेयाव थायोब्ला आरो बेखौ जोंनि गामि बर' बायदि थांनानै बे नोंथाङा बेबायदि मोनहैयो आरो
ओम ओम ओमफ्राय नोंथां बे जों बे नों दे दा होनदों बे ब बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव बेयाव जेनेबा थाहैनायनि माबाफोर माबा दं नामा जेनेबा माबा माबिफोर मा होनो बे खौ होनांगौफोर
अ डकुमेन्टस होनांगोन नोंथां बेयाव औ-औ बेयाव थांनानै नोङो आधार नोंनि नोंथांनि सिनायथि सिन फोरखौ बेयाव होनानै नोंथाङा थानो हागोन नोंथां आरो बेयाव जानाय लोंनायावबो जेबो माबा जानाय नङा प्रब्लेम जानाय नङा नों थां नोंथाङा बेयाव थांनानै आरामसे न'नि बायदिनो जाग्रा आदार जानो हागोन
उम उम जानाय लों जानाय लोंनायाथ मोजाङानो मोनोना बर'नि मोनजोबखायोना नोंथां बर'वाव जाग्रा औ
जानाय लोंनाया जोंनि बर' हारिनियनो जेरै बुंनो थाङोब्ला अमाजों थारुन नाफाम बाथोन मोनो आरो सबायजों नाफाम सबायजों साम गासिखौबो मोनजोबो नोंथां नोंथाङा न' न'वाव मा जायो? आरो बेयावनो नों जुदि खामानि मावग्राफोरनाव सोङोब्ला बिसोरनो खिन्थागोन बिसोरनिफ्रायनो गारिबो मोनसे हरनाय जायो नोंथाङा बेखौ भारा लानानै गासिबो कलकाताखौ बेरायनो हागोन नोंथां
अ नोंथां ओरैनो ओरै नो नोंथां बेरायग्रा जायगाया मोजांङा अ वथाय
नोंथांनो आङो खिन्थानोसै बेयाव गोबां रोखोमनि बेरायग्रा दङ जायखौ नों सानसे साननैजों बेरायजोबनो हाया नोंथां नोंथाङा बेयाव सानथामसो नांगोन बेखौ बेरायनो जेरै बुं औ जेरै बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो दङ बिगटट भिक्ट'रिया मेमरियेल होनो बेनि उनाव दङ निक पार्क होनो बेनि उनाव नोङो साइन्स सिटि दङ नोंथां आमफ्राय दङ जेरै जु दङ सिरियाखाना होनो बे नोंथां बै भिक्टरिया मेमरियेल खौ बेखौ ब्रिटिसफोरानो लुलांदोंमोन नोंथां जेब्ला ब्रिटिसफोरा औ मेमरियेल औ बेखौ ब्रिटिसफोरानो लुनानै गालांदोंमोन जेब्ला बिसोरो जोंनि हादराव सासन खालामदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ औ औ
समायना बेयाव ब्रिटिसफोरनि एबा इंराजफोरनि गासिबो गावसिनि कालचार गावसिनि हारिमुखौ बेयाव सेबनानै गालांदों बेयाव नों
अ ओमफ्राय नोंथां बेयो नोंथां खोनासं मोनसे सोंलु आंनिफ्राय माने नोंथाङा बेयाव थांनायाव जेनेबा जोङो टिकेट बायनांगोन नामा?
औ औ नोंथां बेयाव सासे सेयाव बाजि रांसो लायो बेयाव औ बेखौ नायखां औ बाजि रां बेखौ नायखां थांनानै बिनि साखाथियाव दङ सिरियााखाना होनो नोंथां बे सिरायखानियाव औ बेयावबो रां लायो बेयाव रां लानायनि उनाव बेयाव सिरियाखानायायाव थांनो हागोन सिरायखानाया जोबोद गिदिर बेयाव नोंथाङा गोबां बिबांनि जिब जुनारफोर नुगोन नोंथां जाय जायफोरखौ नोंथाङा बे जिउआव नुफेराखै जानो हागौ बेयाव नोंथाङा जिब जुनार नायहैनो हागोन जेरै मोसा लख्रा बेंगल टाइगार माखासे गोबां रोखोमनि जिबौ दङ नोंथाङा बेखौ नायहैनो हागोन जागोन जायफोरखौ नोंथाङा नुहुराखै आरो बिनि उनाव दङ नोंथाङा गरम बोथोराव थांगोन नालाय ससे साखा थायोब्ला नुनो हागोन इण्डियान नेसनेल मिउजियाम होननाय दङ बेयाव नोंथां
इण्डियान नेसनेल मिउजियाम ना अ
दोनि ब्रिटिशनि समनि गादसिबो मा मा जानायमोन ब्रिटिशनि समाव गादसिबो बेफोरखौ मिउजियामाव दोन्थुम दजोबदों नोंथां बेयाव थांनानै नोंथाङा गोदोनि ब्रिटिशफोरनि बारै मिथिनो हागोन
औ औ औ
आरो बेनि उनाव दंबावो नों नोंथां साइन्स सिटि होननाय बेयो औ जायखौ बिगियाननि नोगोर होननानै बुंनाय जायो बेयाव नोंथाङा थांनानै जोबोद बिगियाननि बारै सोलोंनो हागोन नोंथां
बिगियाननि बारै ना औ ओरैनो कलकातायाव बारहावाया माबायदि जे नेबा
कलकाता बारहावाया जोबोद गरम नोंथां
ओ गरम ना औ
नाथाय एसे जानाय लोंनायनि बेसेनफोरा एसे गुबुन हादरजों कमपियार खालामब्ला गुबुन जिल्लाफोरजों कम्पियार खालामबा जानाय लोंनायनि बेसेना एसे खमावनो मोनो।
अ गुबुन हादरसाजों कम्पियार खालामबा जों हजोंहाय कलकातायाव एसे खम दामाव मोनोना
औ औ जानाय लोंनायनि बेसेना खमसिन जायो नोंथां नोंथाङा बेयाव नोंनि न'खरनि सुबुंफोरखौ लानानै जोबोरैनो रंजानो हागोन होननानै आं सानो नोंथां
औ औ नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ नों
दे बिदिब्ला खोनाबाय औ औ जों माने थांनायाथ' थांखागोन जोङो नोंथां बेनिनो एसे माबाखौ सोंनानै लाग्रोदों आरो थांनायाथ' थांफेरनाय जायाखैना बेनि खायनो औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोननाय जाबाय
गोजोनथों दे